हेल हेले नोंथां औ नोंथां खोनादों औ खालामदों अ नै दंङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंङ नोंथाङालाय माथो खालामबाय दं
आंबो जिरायना दं
अ जिरायनानै दं ना मोजां ना खबरफ्रा मोजां नोंथां मोजां अह बिदिब्ला नोंथांजों आंङो फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन बे खोथाया जाबाय बर'आव नुनो मोननाय एबा बाहायनाय फंनैसो खोथा एबा बाथ बाथ्रा फावबो होनना बुंङो औ होनो आरोना बाट्राफाव मोनो जेरै बिदिनो बाथ्राफाव गोबां दङ अनला खारियाव अनला खारियाव आगान थाया बिदिनो मोदोमनाय बिबारा
अ बिदिनो मोदोमनाय बिबारा अ मोदोमनाय बिबारखौ लाखमानो हाया फनायोमोन जानांगौ नोंथां औ औ बिनि उनाव उम
जानो हाया
आसा औ औ औ नोंथां अ अ अ ओं खोनादों ना नोंथां आं रालायनायखौ मोजां औ अ नोंथां बुंनाय बायदिबा जोंहा बर'नि बाथ्राफोराव गोबां दंङ दंनाया दा नोंथां सोंनाय मथे मोदोमनाय बिबारखौ नि मिनिंआनो जाहैबाय जे दों
मोजां दे नोंथां
समाजाव हायाव गासैबो सुबुंफोरानो एखे नंजोबा दा बेवहायनो दङ' सोरबा बा मोजां आखलनि सोरबाबा गाज्रि आखलनि औ बेबायदिनो माने ओ गलाय मोन्देर जोंनि बे सुबुं समाजाव गोबां सुबुंफोर दङ' ओ थिग बेबायदिनो बेबायदिनो जेन'बा माब्लाबा समाव नों आ गोरोन्थि मावफ्लाङो बा मोजांखौनो मावो गोरोन जेन'बा हमना ला नों माब्ला समाव गोरोन्थिखौनो मावफ्लांबाय मानसियाथ' गोरोन्थि मावा नङा मावफ्लाङो सानसे सम दा बे गोरोन्थि मावफ्लांनायखौ नों ओ बे जोंनि सुबुं समाजाव ओ गोबां सुबुंफोर दङ' बे गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव जे ओ मोनसे गोरोन्थि मावनानै दङ' बे गो रोन्थिखौ माने बे सुबुं समाजनि गेजेराव ओ लाखुमानानै था अवाय थानो हाया माने बिस सिबां नों मानसिया ब मोजाङानो मोजाङानो मावथों बा गाज जियानो मावथों बे आम बाथ्राखौ बा बे मावना नाय एबा जाथायखौ ओ जों बे सुबुं माहारिनि गेजेराव माखौ बुंबाय था नो हाया या माने सान सेल' सा सानसे
बिनि ओ मोजांनि फिथाइ बा गाज्रिनि फिथाइया ओ नुजागोन आरो रायजो गेजेराव आ बाथ्रा फावआव मोदोमनायखौ बेबायदिनो मालाबा समाव हेल'